औ खोनादों नोंथां औ।
रायलायनांगौ टपिकआ न' लुनायनि नेमखान्थि जेरावहाय गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनि न' लुनायनि फारसे मारै लुगोन बेखौ सावरायनोसै नोंथां।
औ जागोन नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङानो माबागोरदो फोरमायलांगग्रोदो।
औ नोंथां औ। अब्ला न' लुनाय बुंनो हागोनदि जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा गाव गावनो थानो गावनि न'खौ थानो थाखाय लुना थाबोदों। बेबादिनो न' लुनो थाखाय जेनेबा न' गोदान लुनो थाखाय बर' फोरा सिगां गोरनो माने जायगाखौ नायगोरो आरो ना बबेजों मा लु- गुगोन ना मागोन नायग्रोगोन बिनि उनावहाय जेनेब्ला साहानि न' बेखौ साहानि न'खौ जेनेबा साहाजों लुनाय जायो आरोना! जेरावहाय जेनेबा बिमा लोखि खि मायनावखौबो दोननाय जायो! साहानि न'आव बेबायदिनो साहानि न' लुनो थाखाय सिगां गिबि समाव जेनेबा गायसनग्रोनाय समाव दंफां नङाब्ला खुन्थिया जिखुनु मोनसे गायगोन आरो ना! बे गायनाय समावहाय फुजा होग्रोनाय जायो! जेरावहाय गय, फाथै, माइरं, जों प्रसाद बायदिसिना हाय हाखर जावनानै बेयावहाय हमनाय जायो जायनि जाहै जेनेबा बे खुन्थियाखौ बेहाय हरसै बेनिफ्राय बेनि सायावहाय बिदिनो माइरं, बिदिनो ओ बन जनखोनदा हांगार बेनिफ्राय- गय फाथै बेफोरखौहाय बे हाखराव फबनानै- खुन्थियाखौ गायना होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे बे खुनथियानि गोजौ थारावहाय बोरला बायदि बानायनानै बेनिफ्राय दैहु फिसा बेनिफ्राय सि गोजा खानानै होनाय जायो आरोना सिगां- माव बिदि गायसनग्रोसै बेनिफ्रायसो दस्रा खुन्थियाखौ- गायगोरनाय जायो साहाथारावहाय बेखौ खुन्थिया मोनसे लानानै गायनाय जायो आरोना बिनिफ्रायसो मानि न'खौ लुलांनाय जायो। बिनिफ्राय गोदो समाव जेनेब्ला दानि बायदि फाखानि न' नंङिलाय गोदो समाव जेनेबा औवाजों खाफ्रानाय नङाब्ला थुरिजों खाफ्रानाय जायोमोनब्ला गोजौआवनो जेनेबा- फुं खायोमोनब्ला बेयावहाय माने बिसोरो- ओ औवाखौनो माने औवानो गोरलै -गोरलै दुरुं बानायनानै औवाजोंनो- खानाय जायोमोन जायनि थाखाय माने बेबो गोरा थायोमोन आरो ना! दानि जुगावथ' बांसिन प्लास्टिक गुना बाहायनायखौ जों नुनो मोनो! आरो बेजों लोगोसे बुंनो थाङोब्लाथ'- प्लास्टार जानायलाय दंफां दंफिंफोरखौ बाहायनाय जायो आरो गोदो मानि बांसिन औवाजों थुरिजों बानायनाय जायोमोन इन्जुरखौबो औवाजोंनो हेबनाय जायोमोन! हाजों लिरनाय जायोमोन नाथाय दा माने गोदान- टेकनिक जानायलाय जेनेबा सिमेन्ट इथाफोरजों लुनाय जानोसै आरो ना! इसे न आ जेनेब- बा साहानि न'जोंनो थायो साहाजोंनो थायो खनायाव थायो बेजों लोगोसे साखाथियावहाय- माने ओंखाम संग्रा बिदि खालामोमोन आरो दा खिन्थु गोबां गावबा गाव गावबा गाव सुबिदा नायनानै ओंखाम संग्राखौ साहा न'जों बानायनाय जाला! मानो होनोब्ला गुबुन मानसि फोरा बेयाव हाबनो मोना नालाय बेनि थाखायनो बेनि उनावहाय बाख्रि बाख्रिखौहाय सानजाजों लुनाय जायो! जेरावहाय मोन अब्ला बेखौहाय मोननो- मानि माहाजोन होननानै सिनायनाय जायोमोन! आरो ना बेनिफ्राय उफ्रा न'खरखौ जेनेबा खोला नङाबा सोनाबहाजों जेनेबा उन्दुग्रा न'खौ लुनाय जायोमोन जायनि जाहोनाव जेनेबा आलासि- दुमसि फैयोब्ला खोला नङाबा सोनाबहानि- खामसालि नङाबा न'आव जिरायहोनाय जायोमोन आरो! आरोबाव मोनसे गोनांथार खोथाया बेनोबावदि- गलि, - बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नेम खान्थि बायदिब्ला गोदो- गोदाय माने गलि खौहाय माने बाख्रिनि साखाथियावनो लुनाय जायोमोन! जायनि जाहो माने- बाख्रिजों मोसौ गलिजों खाथि खाथि जायोमोन आरोना! ना नाथाय दा दानि दानि जुगावहाय मानि जायगानि आंखाल आरो जेनेबा जायगाखौ लानानै एसे उसुबिदा जानायलाय गलिखौहाय माने एसे एसे गोजानाव एबा न'निनो बिथायावनो लुगोन अब्लाबो माने लामा जिं नङाब्ला एसे खना जायगायाव दोननाय जायो मानो होनोब्ला मोसौ थायोब्ला जेनेबा थाम्फै थामब्ला बारा जानायलाय न' खाथियाव बारा लुनाय जाया बेखौ जों नुनो मोनो आरो ना बेजों लोगोसे बां बुंनो हायोदि न' लुनाय नेमा मानि गोबां रोखोमनि दं माने न' लुनो थाखाय जोंनो गोबां मुवा बेसाद नांगौ जेरै ओ गुना दुरुं साफ्रेग्रा गाजोल बेफोरखौ नांगौ जायो आरोना गोदो समाव बेफोर गैयिलाय थुरिजों लुनाय जानायाव जेनेबा औवानि दुरुं जेनेबा गोरलै गोरलै नोलो बानायनानै जायोमोन नाथायबा दानि जुगाव थिं प्लास्टिक ओंखारनायलाय बेखौहाय माने दुरुंजों नङाब्ला ओ गुनाजों खानाय जायो आरो। अब्ला नोंथाङाबो नोंसिनि जायगायाव न'खौ मारै लुयो बेखौ फोरमायदो नामा नोंथां एसे।
जागोन नोंथां नोंथाङा बर'नि न' लुनाय बेफोरखौ माबोरै लुयो बेखौ फोरमायबाय। थारैनो बर'नि न' लुनाय खान्थिया मोनसे जोबोरैनो मोजां सावरायनो गोनां आयदा आरो। गोदो गोदाय मा बर'फोरनि न' लुनायखौ सावरायनो थाङोब्ला बर'फोरा गोदोहाय गावसोरनि थाग्रा न'खौ दंफां बा औवानि खुन्थियाजोंसो लुनायखौ बांसिनै नुनो मोनोमोन आरो आरो मा थाग्रा न'नि इन्जतखौबो औवाजों हे बिदिनो हाजों जाङै लिरलांनाय जायोमोन आरो आरो बिदिनो थाग्रा बिथा एबा हायाबो मा हानिनो जायोमोन आरो। बिदिनो नों थाङा बुंनाय बादिनो उखुमखौबो बर'फोरा माजों खालामोमोन। बिदिनो थुरिजों आरो खायफा बा खाफ्रा जाबो आरो खायफाया थिंजों बानायोमोन आरो बिदिनो बर' फोरनि न' लुनायखौ नायोब्ला बर'फोरा साहाथिंजाय न'मा न' लुनाय जायो। बे न'आव मानि न'खरनि मानसिनि अनगायै रावबो हाबनो मोना बा थानो मोना बिनि थाखायनो बिसोरो मा जेब्ला आलासि दुमसि फैयो बिसोरखौ जिरायहोनो हर थायोब्ला बिसोरखौ हर लाखिनो थाखाय बिसोर बिसोरो मा न' लुबावो सौरा न' लुनाय जाबावो आरो। सौरा न'आव बिदिनो आलासि दुमसिनि अनगायैबो जुदि न'खराव बिदिनो सोरबा हाबा जायै सेंग्रा मानसि थायोब्ला बेखौबो बे न'आवनो दोननाय जायो आरो बिदिनो रुवाथि दाहोनाफोर लायोमोन नङा होमबा गोदो गोदायहायथ' बर'फोरा बिसोरखौ मा बिदिनो सौरा न' लुनानै बे न'आवनो दोननाय जायोमोन आरो आरो थाबावो बर'फोरनियाव बाख्रि न जेराव बर'फोरा मा गावसिनि माइ दै माइरंखौ दोनो नङा होमबा। बे न'खौ बिसोरो बिदिनो सानजा फारथिं लुनाय जायो आरो। आरो थाबावो बर'फोरनियाव इसिं न' इसिं न'आव बिसोरो मा खालामो गावसिनि जानाय लोंनाय ओंखाम ओंख्रि बेफोरखौ संनाय जायो बेखौथ' मोनथिखागौ इसिं न'नि सोमोन्दै जेरावहाय मा बर'फोरा गावसो नि जानाय ओंखाम ओंख्रिखौ सङो आरो बर'फोरा मा ओरै सानजा फारसे बाथौ थानसालिबो लुयो बर'फोरा मा बाथौ बोराइखौ फुजियो सिजौखौ फुजियो बे सानजा फारसेजों सिजौ गायनानै बेखौ मा बाथौ खालामनानै फुजा होयो आरो बोराइ बाथौखौ आरो बर' फोरनियाव थाबाववो बिदिनो मोसौ गलि दाउ गग्रा हांसो गग्रा अमा गन्द्रा आरो मा गंसे इसानसालि आरो गोदो गोदायनियावहाय आरो बेफोरनो ओ न'नि बाउणडारिखौबो बिसोरो मा बेराखौ औवाजोंनो हेबनानै जायोमोन आरो
औ
फोर मा गोदोनि बर'फोरनि न' लुनाय नाथाय आथिखालाव बिदि एफाग्राब नेम मानिनानै न'खौ लुनाय खौ जों नुनो मोनला बिदिनो साहा न' ओरै खोला न' बिदि जेबो नेम मालि मानिना आरो खायफायााबा मानियो ओरै गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बा माखासे बिदिनो गामियाव थानानै टाउनाव फैनाय सुबुंफोरा खायफाया मानिया आरो नाथाय बांसिनखौनो मानिनाय नुनो मोनला आरो टाउन सहरावथ' बिसोरो मा गावसिनि सुबिदा जानाय जि माबोरै लुबा मोजां जागोन माबोरै लुबा मोजां नुगोन बे फोरखौ नायनानैसो मा न'खौ लुग्रा जाबाय बेनि अनगायै गोदो गोदायथ' फाखानि न'खौ बांद्राय नुनो मोनामोन मानि नुनो मोना मोननो होनजायो आरो नाथाय आथिखालावथ' बि बांसिनानो बिदिनो इदा इथा सिमोद आरिनि न'खौनो लुना थाबाय हानि न' खौ बांद्राय नुबांला नुथाया बेख खौबो होनजाया नाथाय नुबांला आरो बांसिनै फा खा सिमोद बिदिनि न'खौ नुनो मोनसै औ खम जाबाय बिनि अनगायैबो खायफा बिदिनो बिल्डिं लुना थाबाय खायफाया बिदिनो आसाम टाइप लुना थाबाय बिदिनो बायदि बायदि रोखोमै न'खौ लुना थाबाय आरो
औ नोंथां
जोंनि ओनसोलावबो बिदि नुनो मोनो बिल्डिंनि न' लुनो मोनो ओ इथा सिमोदनि बिदिनि न' लुना थानायखौ नुनो मोनो आरो खायसे न'फोर नुनो मोनो जेराव न' सिङावनो बिद बिदिनो आलदा आलदा खथा खथा रुम बानायनानै बेयावनो ओंखाम संग्रा बेयावनो दुगैग्रा बेयावनो थाग्रा बिदि न'बो लुना लाबाय जों बर'फोरा बिदिनो गोदान गोदान दिडजाइननि नोंसाबो एसे फोरमायदो नोंथांमोननि न'नि सोमोन्दै
अ नोंथा नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनावबो बिदि बुंनो थाङोब्ला माने दानि जुगावहाय माने फाखानि न' लुनायनि ओंन्थियानो मा न'खौ मानि बारे बारे लुनो हाया नालाय बेनि थाखायनो खेबसेनो मानि मोजां गोबाव जोरनायनि थाखाय दानि जुगाव मानि बांसिन बांसिन फाखा इथाफोरखौ लुनाय जायो जायनि जाहै माने गोबावबो जोरो आरो ना। हानि न'आबो जोरो बात अब्लाबो इटान सिमेटनि न'निफ्राय हानि न'आ मानिे एसे खम जोरो आरो ना न' लुनो था खायबो गोबां रां खावरिनांगौ जायो मानि था खाय बेनि थाखायनो मानि गोबाव जोरनायनि थाखायनो खेबसेनो फाखानि न' लुनाय जायो आरो ना जायनि जाहै गोबावबो जोरो आरो थागोर जायो बेनि थाखायनो आरो बेबाय दिनो जायगा लायो जायगा नेमखौ मानाय मानिनाययाबो बेनो बबेबा टाउन सहराव थायोब्ला माने जायगानि आंखाल जायो बेनि थाखाय बांसिन आइजो जेनेबा न'खर मानसि गारजेनफोरा
जेनेबा फुजा होगोन बे रुमावनो आवनो रुमावनो जेनेबा बबेबा मोनसे खथायाव जेनेबा फुजारि बा फुजानि मुवा बुस्थु जेनेबा फुजा होग्रा दङब्ला बेवहाय माने बिसोरो बेयाव आलदा खथा बानायनाय जायो आरो। ना माने जायगानि आंखालनि थाखाय बांसिन बिदि जाबाय आरो जेनेबा पिकनिक जेनेबा मडार्न जुग फैनायनि थाखाय मोजांनिफ्राय मोजांसिन बुंनो थाङोब्ला हानायनि न'खौ नुनो मोनो फाखानि न'आवबो नुनानै थाबाय बेनि गेजेराव आरो ना
औ औ नोंथां औ बेनि सावराय औ दोनथ'नोसै नोंथां औ सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ